औ खोनादोंना नोंथां हेल'? औ खोनादोंना?
हेलौ।
अ खोनादों न नथां?
औ नोंथां खोनादों औ औ खोनादों।
आं नोंथांखौ हरनाय गुबै जाहोनानो जाहैबाय बर'फ्रा न'खराव बोरैहाय जिब जिबिखौ फिसियो बा जिब जिबि जुनार बेफोरखौ बोरैहाय फिसियो बिनि सायाव आं नोंथांजों सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा सम होनो हागोन ना? औ अब्ला आं नोंथांनियाव सोंनो नोंथांनियाव सोंनो मिथिनो लुबैबाय। बोरैहाय जोङो ओ एम्फौ लाथाखौ बोरैहाय फिसियो जोंनि बर' फ्रा ओ बिब बेफोरनि सायाव आं नोंथांजों सावरायनो लुबैदों नोंथाङा एसे आंनो फोरमायना होनो हागो बोरैहाय जोङो एम्फौ लाथाखौ फिसियो बोरैहाय जोङो जायो आरो बिनिफ्राय जों मा मा एम्फौ लाथानि फिथोबनिफ्राय जों मा मा मोनो बेफोरखौ नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना
औ नोंथां हागोन ओ जोङो गिबियावनो एम्फौ लाथाखौ फिसिनो था औ गो ओ जेनेबा बाजार बि बायबा जोङो बिदै बायनानै लाबोयो बा जों न'आवनो जोलै खालामनानै जोङो एम्फौ बिदैखौ औ दोननाय जायो आरो बिदिनो बेखौ जोङो खाखोरफोराव एबा खागज फोराव बोनथुमनानै दोनाय जायो जेरै बियो जेब्ला ओ एम फौ फिसाया गोलै गोरलै बिदि अब्लाहाय जोङो बेखौ मोजाङैनो बयबो गा बो ओंखारजोबाथाय जोङो बिदिनो इन्दि बिलाइ गो गोरलै गोरलै खाना लाबोनानै होनाय जायो आरो बिदिनो ओ जेब्लासिम देरा बे अब्लास सिम जोंङो बेनि उनावहाय जोङो बियो जेब्ला लासै लासै एर लांगोन अब्लाजोङो बिदिनो बिलाइ ओ बिलाइफोरखौ फाय गोर गोरा गोरा नांगौ आरो ओ बेनि उनाव फाय जेब्ला बिसोरो दान्दायाव ओ दान्दायाव खाजानाय जागोन अब्ला जोङो बिदिनो बिलाइ मौ मुथ मुथा खानानै दान्दायाव खानानै दोनो आरो ओ बिनि उनावहाय ओ बिसोरो जेब्ला गोमोन फैगोन जों जायखौ अजा फैनाय होनना बुङो बिदिनो बिसोरो गोमो गोमो जाब्लाथाय बिसोरो मोनो आरो बिदिनो बिसोरखौ मोनबा नाथाय जों ओ नालेंखर बिलाइ ओ नालेंखर बिला एबा ओ जोङो होनानै ओ बिसोरखौ बेयाव सोनानै दोनो आरो मुस्रिफोर खानानै खाथुमनानै बिसोर जाहाथे बेयाव फिथोब थोबो बिनि थाखाय हाय बिसोरखौ ओ बे फिथोबखौ जोङो जोलैबो दोननो हायो आरो बिदैनि थाखाय बे बिदैया जेब्ला फिथौखौ जोङो जोलै अब्ला बिनिफ्राय सिखिरि जानानै बिसोरो बिदै दैनाय जायो आरो नोंथां आरो बिदिनो बे फिथोबनिफ्राय जोङो
औ माय होनना बुङोब्ला जोङो बे फिथोबनिफ्राय इन्दि सि मोननाय जायो आरो जायखौ जोङो न'आवनो खुनदुं बानायनानै खायफा खायफा दानाय जायो बिदिनो ओ ओ आरो माबोरैहाय जायो होनब्लाा जोङो एवनानैबो जाजायो मैथाफोरजोंबो अनला खा फोरजोंबो बिदिनो गोबां बायदि बायदि फ्राय एवनानैबो जाजायो आरो नोंथां
औ
ना औ
थां मोननि ओनसोलावबो बिबदि औ आरो नोंथांमोननिथिंजायबो बिद बिदिनो एम्फौ था फिसिनायखौ नोंथाङा नुनो मोनदोंनाा मोनाखै?
औ बिदि आं दायो जोंनि साइडआव जोबोर खम जाबाय गोदोथ' जोंनिया आयंखौ आं बिदि नुयोमोन नोंथाङा जेरैबायसा दा बुंदों बिदिनो आ बियो जेनेबा इन्दि बिफांनि बिलाइखौसो बांसिन जानायखौ नुयो नङा होमबा नों थां नाथाय एम्फौनो थाखाय जोंनि इन्दिनि एम्फौआ बिनो गाहाय आदार आरो नङा होमबा। आरो बिनि अनगायैबो जोङो गुबुन बिलाइखौ आं होनायखौनो नु दिया आरो इन्दि बिलाइजोंनो जोङो ना बिदिनो लाथाखौ फिसि बुननायखौ आङो नुबोदों आरो आंनि मेगनजों आं प्रेटिक केलि आं मावबोफेराखै दिनैसिमबो आं मेगनजोंसो नुबोदों बे जोंनि मोनसे आरो बर'फ्रा बेखौ जायो बेयाव हाइ प्रटिन थायो होननानै गोबाङानो मिथियो नङा होमबा? औ। नोंथाङा माबा बुंदोंमोन?
औ औ नंगौ ओ बेखौनो जोङो जोङो खोना खोनायाखै नामा? हेलौ।
खोनादों नोंथां बुं औ।
औ खोना खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
जोङो बे एम्फुलाथानो जोङो इन्दि बिलाइल' होनाय जाया आरो नोंथां।
औ। अब्ला बिनि अनगायै जोङो बर'फोरा औ। औ औ बुंलाय।
बे इन्दि बिलाइ ओ जोङो इन्दि बिलाइल' हो नाय जाया आरो।
ओ औ नंगौ। औ खोनादो ना नोंथाङा हेलौ।
औ नोंथांनियाव आंनि माथोआ एसे लेट थां दो नामा?
औ लेट लेट लेट फैदों नोंथां औ। देलाय बुंलाय खोनादों नोंथां। खोनादों नोंथां बुंना हो।
औ औ नोंथां खोनादों।
हेलौ औ खोनादों नोंथां बुं।
औ ओ आं नोंथांनि सिगाङाव बुंदोंमोनदि औ। औ आं नोंथांनि सिगाङाव बुंदोंमोन दि ओ जोङो एम्फौ लाथानो जोङो इन्दि बिलायल' होनाय जाया जेरैहाय जोङो खारं बि लाय होनाय जायो। खारं बिलाइ होनाय जायो आरो जोङो बिदिनो ओ था बिलाइफोरखौबो होनाय जायो बिदिनो मोनसे बिफांनि नाम दंबावो।
आं बिखौ मिथिस्लाबला नोंथां बिदिनो जोङो बेफोरखौ होनाय जायो आरो एम्फौ ला थानो।
औ औ आरो गाम्बारि बिलाइखौबो होयोमोन नामा? गाम्बारि बिलाइखौ।
हेल' नोंथां।
औ गाम्बारि बिलाइखौबो होयोमोन नामा नोंथां? औ। जों दिनै नोंथांनिफ्राय लाथा फिनायखौ जों मिथिनो मोनबाय नङा होमबा नोंथां आरो जों दिनै लाथानि अनगायैबो जों न'आव फिसिजानाय होनोब्ला दाउ, अमा बेफोरखौबो जों बर'फोरा बर'फोरा फिसियो नङा होमबा औ।
औ औ जों बेनिफ्राय गोबां जेरै मार्केटआव बुंनो थाङोब्ला लाथा एम्फौनि दामाबो जोबोर गोबां नङा ओमबा आरो बेजों लोगोसे जोङो मार्केटाव फानोब्ला दायो फुवायावनो दुइस' माने किल किल' आव बियो आटस' ताका किल' बियो बुंनो थाङोब्ला जोंनि मकेटआव माने बियो गोबां प्रटिन थानाय जिराद बेखौ जोङो जायफोरा बेदर जानो हाया बेफोर रोखोम मानसिफोरा बेखौ जानो हायो आरो लाथा एम्फौआव गोबां रोखोमनि प्रटिन मोनो बोलो मोनो माने हाइ प्रटिन थानाय बियो मोनसे जिराद आरो जेनेबा। नङा होमबा जिरादावनोै माबायाव गोलैगोन बियो मा होनना बुङोन बेखौ एम्फौ लाथायखौ एम्फौ हारियाव गोलैगोन नङा होमबा आरो बिदिनो जोङो न' फिसिजानाय होनोब्ला जोङो दाउ अमा फिसियो नङा होमबा बर'फ्रा? जोङो ना फिसियो न'आव गावनो। जों हाखराव हाखराव दैखराव जोङो अमा ओ अमाखौबो जों फिसियो जेरै मासे मानैया जोंनि न'खरफ्रोमबो अमा थायो नङा होमबा बोरमा फिसियो जोङो बिदिनो जोङो मोसौखौबो जोङो न'नि जुनार हिसाबाव जों मोसौखौबो जों फिसियो। मोसौनिफ्रायबो जोङो गाइखेर दिहुननानै जों मोसौखौ फाननो माने गाइखेरखौ फान नो हायो गोबां माब्रै माबा नों मोसौ गाय थादोंबा नोङो गोबां गाइखेरजोंबो नों गोबां रां आरजिनो हायो आरो मानोना जोङो फिसिनो जिब जुथुखौ जों फिसिनो मोजां मोनग्रा जोङो हारि नङा होमबा? जोंनिथ' आथिखालाव जोङो ओ गोबाङानो जोंनि अमा फार्मखौ जोङो अमा फार्म दाउ फार्मखौ जों खालामनायखौ जोङो नुयो। बि गोदोथ' जोङो फार्मनि गोनांथि गैयामोन न'खरफ्रोमबो जोङो दाउ अमाखौ बांसिन नुयोमोन नङा नङा ओमबा आथिखालाव दाउ अमाखौ फिसि फिनाया न'खराव सोरनावबा सोरनावबा गैया जाबाय। बिदिनो दाउफोराबो सोरनावाबा सोरनावबा गैया जाबाय बिदिनो फार्म हिसाबाव आथिखालाव फियो आरो जोंनि साइडआवहाय नोंसोरनि साइडआवहाय बिदि दाउ फिसियोना फार्म बानायनानै बिदि दाउ फिसिनायफोर सोरबाफोर बिदि खामानि मावबाय दंना?
औ औ नोंथां जोंनि ओनसोलाव बिदिनो खोनादोंना?
औ खोनादों बुं नोंथां।
औ ओ जोंनि बिदिनो गामि ओनसोल लाव लाइखाफोरा बिदिनो लाइमोन। मान सिख्लाबफाखायबहा बिदिनो बि रानानै नाम बानायनायाव जोङो नुनो मोनो आरो आथिखालाव। बिदिनो दाउ फार्मखौ जों ओ लकेल दाउखौ फार्म बानायनायखौ नुनो मोनदों आरो नोंथां बिदिनो लकेल दाउखौ माबोरैहाय फार्म खालामनाय जायो होनना बुङोब्ला जोङो फार्टआवनो दाउ फिसाखौ जोङो फिसा फिसा दावबायग्रोनांगोन आरो जेराय जों मासेआव बाजि बा ब्रै राङै होनानै जोङो बायनानै लाबोयो आरो बि उनावहाय जोङो बिदिनो जौफोर एबा थाम जौथा बा नौथा जोङो लानानै फैयो बिनि उनावहाय ओ बे दाउ फिसाखौ लाबोनानै जों जोबोद जोथोनै लाखि नांगौ जायो नङाबाथाय बेबो थनो थैनो चान्स थायो आरो बिदिनो नो बिसोर बेनि थाखाय जों खथा बानायना होनांगौ आरो गाहाय गाहायावहाय बिसोरो खियो नालाय बिदिनो जोङो बत'रि कागज पेपारफोरखौ जों हो होनांगौ आरो नोंथां। अब्लाना जोङो बेयाव ओ हायाव जोंना लिथ्रा जारला बिनो सिफायनोबो नांला बिदिनो बेफोरखौ जोङो गार' हाबानो जायो आरो फिसानि थाखाय। ओ आरो बिनि उनावहाय जोङो बेखौ फिसाखौ दोननो थाखाय मोब्लिब एबा लाइनि गोनांथि जायो। जायगायाव सोरेराव गुदुं जानानै थागोन नालाय जाय नङाबा गोजां बोथोरावथ' बिदि दाउ फिसा फिसिनाया सहस नंखाया मानो बुङोब्ला बिसोरो थाब दाउ फिसाफोरा बिदिनो बेमार बेमार फैयो आरो।
नोंगौ औ औ। नोंथांनिफ्राय आं खोनानानै गोजोननाय मोनबाय औ। औ।
औ।
औ नंगौ नोंथां जोङो गोबां जि औ। जों गोबां बिदिनो जोङो जोंनि जिब जुन्थुखौबो जों मोजां मोनो जिब जुन्थुखौबो जों फिनानै मोजां मोनो नङा होमबा नोंथां? अब्ला जों गोबां खोथाखौ जोङो सावरायबाय नोंथांजों आं सावरायनानै गोजोननाय मोनबाय बर'फोरादि लाथा फिसि सिनाय बोरै दाउ फिसिनाय बोरैहाय जोङो न'खर सङो बेफोरखौ आङो थांजों सावरायनानै गोजोननाय मोनबाय अब्ला नोंथां जोंनि सावरायनांगोखौ खिनियावनो फोजोबजोबनोसै नामा नोंथां? गोजोननाय थाबाय नोंथांजों सावरायनो मोननानै।
औ दे।